खोनादोंना नोंथां
थां खोनादों
औ आङो नोंथांजों मोनसे थ आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन नोंथां आयदाया जाहै बाय गोदो जोंनि बर'फोरा सावरि बादालिखौ माबोरै जायोमोन आरो नोंथां बेनि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां औ अब्ला नों थाङानो एसे जा सावरायग्रोदो नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां जागोन गोदाय गोदायनि सावरि बादालि होनोब्ला थ' नोंथां गोदो गोदायथ' सावरि बादालिखौ बिराद जायोमोन आरोना गोदोनि समफोरावहाय बेफोरो जोंनि मोनसे गोसोखांथि आरोना बेयो जोंनि आरो खोनाबोनो मोनदों आरो जों नुबोनो मोनदों आरो गोदो गोदायनि सावरि बादालि होननानै बुङोब्ला थ जेराव मोनसे हाबा बा मोनसे खामानि जेन'ब्ला मोनसे खामानि मावनो थाखाय मानसिफोराहाय गामियावहाय ओनसोलावहाय जेरै ओ गोदोनि समफोरावहाय थुबुर जालायोमोन आरोना ज' ज'यैनो ओ थुबुर जानानै बिस जेरै जेनब्ला ओ माबा मोनसे हाल जांख्रा जेनेबा हाल जां ख्रा जेनबा हाल जांख्राफोराव जेरै ज' ज' जायो बेबायदिनो सावरि बादालियावबो ज' ज' जालायोमोन आरो ना सावरि बादालिफोराव गोदोनि समफोराव बेबायदिनो जे ओ ओ जेब्ला सावरि बादालिया जागायजेनो अब्ला ज' ज'यै खामानिखौ मावलायनानै खामानिखौ जेब्ला मावखांगोन अब्ला बे जे जायगायाव खामानि मावदोंमोन बे जायगायाव यावनो माने बिसोरो बेदर जौ आरो जाग्रा मुवा बेफोरबायदिनो अनेक जाग्रा मुवाफोरखौ बिसोरो लानानै थाङो खायोमोन आरो सावरि बादालिफोराव बिसोरो ज' ज' जयैहाय बिब्दिनो ओ जाखां लोंखां बिदिनो रंजायोमोन आरोना गोदोनि समफोरावहाय सावरि बादालियाहाय जों गोदोनि जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओ खामानि बा हाबा मावनायनि मोनसे जोंनि थुबुर जानानै जोंनि हारियावहाय मोनसे ओ खामानिखौ मावनानै बिसोरहाय बिब्दिनो संसार जालांदोंमोन आरो माने हेफाजाब होलायनाय आरोना सावरि बादालि माने हेफाजाब होलायनाय आरोना दानि समफोरावथ' जोङो बेफोरबायदि सावरि बादालि बा बिब्दि जानायखौ जों नुनो मोनलिया हेफाजाब होलायलायनायखौ जों बिराद खम मोनबाय सोरनियावब्ला बा माबा मोनसे जेनब्ला माराफोर होनांगौ बा माइफोर ओ माइफो फोर लायनांगौ बा हाफोर बबेयावबा रोगानांगौ बेफोरबायदिखौ गोदो गोदायना मावैनि सिगांनो माने जाग्रा जाग्रा मुवाफोरखौ सिगां रेडि खालामनानै दोनखो दोन ग्रोखायोमोन आरोना जेरै
जौखौहाय बिसोरो दाबखा थायसे बा दाबखा थायनै बेबायदि फिनानै रोंखायोमोन आरोना जौफोरखौहाय आरो गोदोनि सम फोरावहाय ओ जौ खौहाय माबोरै मोनो बेनि बांगै एसे बिबुंथि होनोसै नङा होनबा नों थां मिथिनांगोन नालाय ओं जेनब्ला जौ फिसिनो थाखाय गोदोनि स समफोराव बिब्दिनो दखा दो दख्ला मोनसे हानि दो बानायनाय जायोमोन आरोना बेखौहाय बिसोरो ओ दखा होननानै बुङो बे दखाजों बिसोरो अफ्रिखौ दोआवहाय दोननानै फेसेवनानै ओ माखासे एमावफोर एमावफोर होनानै बिसोरो फेसेवनानै दोनोमोन आरो ना माइरंखौहाय माइरंखौ रुनानै संनानै फेसेवनानै दोनोमोन आरो बिनिफ्राय एमावखौ जों माबोरै मोनो होननानै बुङोब्ला एमावखौ बिसोरो ओ माइरंखौनो देनानै ओ माखासे आगोर सिथा माखासे बिदिनो बायदि रोखोमनि माने बिफांनि रोदा बिलाइफोर होनानै बिसोरो एमावखौ सिथमनानै सिथाव बायदि दाब्ले दाब्ले खालामोमोननो मोनथि- -बायना नोंथां
औ नोंगौ नोथां थारैनो
बिनिफ्राय बिसोरो ओ एमावखौहाय माबायावहाय मा होनो जुमायावहाय फुननानै बेखौहाय दोआव सोनानै दोनोमोन आरोना दाबखायाव सोनानै दोननानै बिनिफ्राय बिसोरो जौखौहाय सावोमोन आरोना खायफाफा नलजोंबो सावो आरोना दा जौआथ' जोंनियावहाय जौ गोरानाहाय बर' हारियावहाय जिआइ थेक मोनलायनाय नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदिनो बिसोरो बे बेफोरखौ रेडि खालामजोबखानानै जाग्रा मुवा जेरै बेदरफोरखौहाय ओंखाम फोरखौहाय‌ बिसोरो रेडि खालामनानै बिदिनो लांजोबखायोमोन आरोना दुब्लिफ्राव बा बबेबा फोथाराव खामानि मावनाय सावरि बादालियाव आरोना बिदिनो खाजि जालाय लायनानै बिदिनो रंजा बाजा थायोमोन आरोना गोदोनि समफोरावहाय
औ नंगौ नोंथां
बे सावरि बादालि सावरि बादालिनि सायावहाय नोंथांनि ओनसोलफोरनि माखासे ओ माबाफोरखौहाय माने माबोरै माबोरै सावरि बादालिखौ जालायोमोन माबोरै माबोरै नोंथांमोन मोनहा ओ बेबायदि सावरि बादालि खुंनानै माने दिन बेसेबांसिम दिनैसिम बेसेबांसिम दिन सफैखो माबोरै जाखो बेफोरनि बादै आं नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथां नोंथाङा दा आङो बुंथिनानै होनो हागोन ना?
औ नोंथां थारैनो सावरि बादालि होननानै बुङो ब्ला जों बेखौनो मिथियो जे नोंथां सासे सासेखौ मदद होलायनाय नङा नोंथां बै समाव सावरि बादा- -लिखौ मानो जायोमोन होननानै बुङोब्ला बेखौ जों बुंनांगोन दे नोंथां
औ
मा जायोमोन नोंथां ओ गोबां रांखावरिफोरा खममोन नङा होमबा नोंथां गामि ओनसोलाव माने रांखावरिया बिराद आंखालमोन आरो खाथियाव जेबो लामा हान्था हान्था लामा मोजां नङिनि थाखाय आरो खाथियाव जेबो बाजारफोर टाउनफोर गैयि थाखाय फालांगि खालामनो थाखाय जेबो सुबिदा गैयिनि थाखाय बै समावहाय रांखावरिनि माखासे आंखालफोर जायोमोन आरो नङा होमबा नोंथां दा मा खालामोमोन गोदोनि रायजो जानाय सुबुंफोरा सावरि बादालिखौ मा मायाव जायोमोन होनना बुङो नोंथां जेरै ओ न' लुनायाव सावरिबो जानाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरनि न'फोरा बांसिनावनो नुनो मोनोखि थुरिनि नङा होमबा नोंथां थुरिनि आरो जिराबनि बेफोरबायदि नुनो मोनोमोन नङा होमबा नों
औ
बे समाव जेब्ला सोरबा सासेनि न'आव जुदि न' लुनांगौ जायोब्ला मा खालामोमोन गामिनि सुबुंफोराखौ लेंनानै मोनसे सावरि जानाय हुदा खालामोमोन आरो जेरै नों नङा होमबा नोंथां सावरि जायो जाहोनाय बेफोरबायदि मोनसे हुदा दंमोन आरो जेरै सावरि जुदि खुङोब्ला जुदि सावरि जुदि लेङोब्ला मानसिफोरखौ मा खालामो नोंथां बेनि सिगां सिगांग्रो मा खालामोमोन जौ बिदै नोंथां होननाय बायदि दहाय दाबखायाव जौ बिदैफोरखौ सोनानै दोनखायोमोन नङा होमबा नोंथां? जौफोरखौ बोसोरसे मानि बा दान मोनथाम दान मोनब्रै दान मोनबा बेफोरबायदिनो जौ बिदैफोरा दाब खाफोराव थाखायोमोन आरो नोंथां आरो न'आव थानाय दाउफोरखौनो सिथारनानै आलुफोर होनानै बेफोरबायदि एवनानै बै समाव जायोमोन आरो नों थां सावरि बादालि समाव मानो होनोबा खाथियावथ' बाजार बेफोरबायदि गैयामोन नालाय नों न'आव थानायफोरखौनो जानांगौ जाना फैयोमोन आरो आरो बै न'फोरखौ जेरै जेब्ला गामिनि मानसिफोरा फैनानै लुफैयो नङा होमबा नोंथां सोरबाबा खामि होबगोन सोरबाबा खामिसोब थैगोन सोरबाबा थुरि लोबगोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
न'खौ ज' ज'यै सासे न'खरावहाय हेफाजाब होलायनानै कमप्लिट खालामना होयोमोन आरो आरो नङा होमबा नोंथां थाजानाय बेफोरबायदि न' बानायनानै होयोमोन। नङा होमबा नोंथां आरो मोनसे सावरि बाजारनि जानायाव मोनसेखौ रायखांबावथारनांगोन बे नोंथां बन सिननाय नङा होबमा नोंथां औ बै समाव मा जायोमोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि दानि जुगनि बायदि गेसफोर बेफोरबायदि गैयामोन नङा होमबा नोंथां ओंखाम ओंख्रि संनो था खाय साहा फुदुंनो बेफोरबायदि गेसफोरा जोंनियाव नुनो मोनामोन आरो मा जायोमोन बे समाव नोंथां बांसिन मोनफ्रोमबो न'खरावनो बै समावहाय बनजोंसो ओंखाम ओंख्रि संनाय बा जौ संनाय बा साहा फुदुंनाय बेफोर बायदिखौ जोङो नुनो मोनोमोन जायनि थाखाय बै समाव गोबां बननि गोनांथि जायो मोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ
बोसोरसे मानि बननि गोनां थि गोनांथि जानायलाय जायनि जाहोनाव मा खालामोमोन नोंथां बेफोरावथ' जेनेबा ओ खामला हाजिरा लाबथ' गोबां फैसा थांगोन नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव मा खालामोमोन बै समाव गामिनि मानसिफोरखौनो सावरि जानो थाखाय सान सेनि ओ हाग्रा बारियाव लानानै थांनानै मा खालामोमोन नोंथां गोरान बन बा गोथां बन फोरखौ लानानै फैनानै ओ थेलाफोरजों ज' ज' लाना फैलायनानै मा खालामोमोन सिननानै होखा होखा लाङोमोन आरो नोंथां
औ औ नोंथां
औ ओमफाय सिननानै होखालांनानै मा खालामसै बेबायदिनो मोनाब्लि समाव बा मोना ना समाव जेब्ला खामायफोरा जोबस्राङो अब्ला बै समाव ओ बेफोर जौफोरखौ जौ दाबखानै दाबखानै जौफोरखौहाय बे समाव जेनेबा बेदरफो राव खौहाय मोनाबिलि मोनाबिलि बेफोरखौनो जानानै मोनसे बिदाय खालामनाय मोनसे हुदा दंमोन आरो नोंथां नङा होमबा आरो बै सावराय सावरि बादालि समावहाय माखासे जेनेबा बिबनां जंखायनाय बा बिबाजै जंखायनाय नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदनो मेथाइ खौ रोजाबलायनानै रंजायोमोन आरो नोंथां आरो जोंहा गोबां दंबावो सावरि बादालि जानाय होनना बुङोबा दिनैसिमबो नुनो मोनो नोंथां सावरि बादालिखौ
औ
हाबा नङा होमबा नोंथां सोरनिबा न'खराव जुदि हाबा जानो गोनां दङ'बा नङा होमबा नोंथां? हाबाफोरावथ' बांसिनानो जोंनि गामि ओनसोलाव दासिमबो बनजोंनो संनायखौ नुनो मोनो नङा ओमबा
औ औ नोंथां
औ मा खालामो जोंनि सेंग्रा सेंग्रा सेंग्रा जालायफोर बा जोंनि गामिनि गोरा गाहायफोर नङा होमबा बिथांमोना हाग्रायाव सोरनिबा न'आव जुदि हाबा जानांगौ जुदि दङ'ब्ला ओ गामिनि मानसिखौ लेंंनानै बे न'खरनि सुबुङा ओ हाग्राबारियाव लानानै थाङो आरो नङा होमबा नों
औ औ नोंथां औ
हाग्राबारियाव थांनानै बनफोरखौ लानानै फैयो नङा होमबा नोंथां? आरो लाना फैनायजों लोगोसे बन'फोरखौबो सिननानै होखायो मानो बा हाबा होननानै बुङोब्लाथ' गोबां बननि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां? बेखायनो गामिनि मानसिफोरा सासे सासेखौ मदद होलायनायनि नामावहाय बेफोरबायदि हाबाखौहाय खालामबाय थादों आरो नोंथां नङा होमबा गोदोनिफ्रायनो सोलिदों आरो बेफोरखौ जोंनि दाब दाब जायगाफोराव दासिमबो बेफोरबायदिखौहाय जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
औ नोंथां औ थारैनो नंगौ नोंथां आरो जोंहा दा समाबो समनिबो आंखाल नङा होमबा नोंथां? जोंहा समाबो जाबाय नोंथां
औ
आ आङो नोंथांजों रायलायनानै सावरि-बादालिनि सायाव माखासे नोंनि मोन्दांथिनि सायाव आं दिनै माखासे सोदोबफोरखौ मिथिनो मोनबाय नोंथां नोंथांनि सायाव गो रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां
नोंथांनिफ्रायबो आङो माखासे माने मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नंगौ
दा बिदिब्ला दोनथ'लायसै नामा नोंथां ओ गोजोनथों नों
औ गोजोन्थों नोंथां